हेल'
औ नोंथां औ नोंथां बुं दे।
नोंथाङा दायो मा खालामदों दायो?
आङो दा नै ओ जोबोद बोथोरा गरमथार नालाय बिदिनो बाहेराव बिदिनो लामा फोराव दंथ'यो आरो।
उम।
नोंथाङा लाय दा मा खालामदों?
नै आंबो फख्रि आलि सेराव दंफां सायायाव दंथ'यो जिरायनानै।
ए।
खबर फ्रालाय मोरै नोंथां?
खबर फ्रालाय बिदिनो ओ दैज्लां बोथोर नालाय गायनाय फुनाय जों दिनै सम थांलायबाय।
उम।
नोंथांनि खबरालाय मादि?
आंनाबो बिदिनो गेजेरावनो दं नोंथां।
ओउ।
नोंथाङा माबा मोनसे सोंगौमोन आरो नों
औ सों दे।
नोंथाङा इदिनो बैसागुनि बागै एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा?
औ हागोन।
ओं एसे एनै खौनो बुंफोरदो आरोना।
औ बैसागु आलाय जोङो ओ गिबि गिबि सिनै जोङो ओइ इदिनो मोसौ थुखै खालिथ' जोङो इदिनो लाव, फान्थाव ओमफ्राय हालदै ओम ओमफ्राय बाब्रि खब इदिनो बाब्रि खब जों बुज्रावो आरो मोसौखौ। ओमफ्राय मोसौखौ थुखैनाय जायो थुखै खांनानै लाव फान्थावखौ ओ मोजां मोजा हानानै बेखौ मोसौनो माला खालामनानै गानहोनाय जायो। बेनो जाबाय आरो ओ माने बेनो गिबि बैसागु। ओमफ्राय मोसौ थुखैखांनानै। ओ इदिनो खुरमा जाथिफोर बइदिनो ओ गामिनि मानसिफोरखौ ओम उन्दैया गेदेरखौ खुमसिगोन बोरलास सिगोन ओमफ्राय आरो गेदेरफोराबो उन्दैफोरखौ बोर होसिगोन आरो ना। ओमफ्राय अखानायै ओम इदिनो-इदिनो। ओ गस्ला ब्लाउस गोजा गाननानै हिन्जावफोरालाय। ब्लाउस गोजा गाननानै दख'ना गोमो गाननानै ओ जान जियाव आर'नाइ गोथां खानानै। बिदिनो देलाय मालाय ओ बैसागु मोसानो थाङो आरो। ओमफ्राय आरो हौवाफ्रालाय ओ गामसा ओमफा फाय आर'नाइ बिदिनो जोंनि गामि आवलाय बैसागुआव। ओ सेंग्राफोर आलादा। ओमफ्राय गथ' गथायाइ आलादा बोराय बुरै आलादा हाबा जानाय बिहामजो पार्टि आलादा ओमफ्राय ओ गागि आफाद आलादा आलादा जाजोबो आरोना नोंथां।
उम मोजाङानो।
ओमफ्राय आरो बैसागु बे मोसानाया जोब खांबाथाय माबायो जोंना गामियाव ओ खेबसे फांसन जायो आरोना बहागि मिया। गिदिर जायो जानायालाय नोंथाङाबो फैनो हागोन।
औ नोंथां।
औ।
उम। ओमफ्राय नोंथांनाव आं मोनसे सोंबावगौमोन आरोना। अ जोंहा दायो माबासो संदों आलुजों सबायबिमा।
ए।
खोनाबाय नोंसालाय?
जोंहा
हेलौ ओं।
जोंहालाय नै ओ आ जोंहाबो आलुसो संगोन होनदोंमोन माथो। गायनाय फुनाय ना बिराद संनो बायो दाना मेंनाय जायो।
औ ओंखायनो बेफो खौ जालाबायनानै थालाबायनोसै।
औ।
दे सोंनो होननाया सोंदो नोंथां।
औ माने दानि ओंखारनाय दख'ना ओमफ्रायायो माने आथिखालनि ओंखारनाय दख'ना ओमफ्राय गोदोनि ओंखारनाय दख'नायनि नामफोरखौ एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
आं मिथिनायावथ' बांद्राय इदि दख'नाफोरनि नाम मिथिला लाङा।
औ।
होनबाबो इदिनो गोदोनिफोरालाय। गोदोनि दख'नाफोरालाय दानायमोन नालाय। बिदिनो गाननो मोजां जायो आरोना ओमफ्राय दख'नानि नामखौ मिथिनो मोनथिलायलाङा आङो
दाना
गोदोनिखौ बुङाबाबो दानि ओं आथिखालनिखौ बुंनो हागोन
औ आथिखालनियालाय गोदान गोदान दख'ना ओंखारबाय बिदिनो बसुमतारि आलायारन बिदिनो बायदि बायदि दख'ना गारलै नोंथां मा बादि दख'ना बायनो नों
जेरै बिबार ब्रेेन दंना जझुमखाफोर बारदै सिख्ला औ
औ
उ गोदोनियाथ' जेरै दाउ सामख्रेब ओमफ्रायो हाजो आगर दिंखिया आगर ओमफ्राय लाव बेगर बेफोरनोसै आरो माथा औ नोंथाङाबो माबाफोर सोंनो दंबा सोंनो हागोन
अ
एसे एनैखौ आरो
नोंथाङालाय ओंख्रिनि बेलायाव माखौ गोथावसिन मोनो
आङो बे नारजिजों अमा ओमफ्रायो अनलाजों एम्फौखौ गोथाव मोनो आरो जोबोदनो
औ जोबोद गोथाव जायोना नोंथां
नोंथाङालाय माखौ गोथावसिन मोनो
आंबो बेखौनो गोथाव मोनो अनलाजों मेवाइ बिदिनो मालाबाफोर दाउफोर होफाबागोथाव सिनजायोआरोना
ओं
नारजि बिदिनो नारजिफोर जोंबा अमा बयलार
नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा अनलाओंखोरिया बोरै सोंलनायलायो
अनदला ओंख्रिखौथ' आंबो बांद्राय संनो रोङा आरो ओमफफ्राय बिमाफोर संनाय खौ एसे नुयो आरो बिदिनो उवालफ्राव माने माइरंखौ फास्टआव सोमग्रोयो ओमफाय सोमग्रोनानै उवालाव देयो आर ना
औ
ओमफफ्राय देनानै साराय माने दै होखाबाय दैखौ गुदुं खालामग्रोनानैहाय बे अनला देनायखौ होनाय जायो आरो ओमफफ्राय बेबायदिनो संसिगोन आरो
औ
उ
होमबा नोंथाङा संफेराखोइ अरनला ओंखिरोइ
संनायालाय संफेराखै नोंथां
औ संआबाबो बिमानिखौ नुनायावनो मिथिखायो ना बोरै संनाय जायो। ओ
नोंथाङालाय बेरायहैथ'वाखै बिदिनो
जेरावबो बेरायनाय जाथ'खै नोंथां ओ गानाय फुनायजों दा सम खौनो मोनथारानालाय बेरायनो सम गैथवा आंना दिनैनिफ्रायनो आं लांंखारला नोंथां जेबो ना आंफाथबा
उम
जोबोद मेंनाय मोनो माथो ज' ओंखारबाबो ना नोंथां
औ।
दहाखौ बौएसे थाल लानांगोनोना नोंथां
उम बिराद मेंग्लियो
उम
नोंथाङालाय ना गुरनो रोंङो ना रोङा?
जोङो नोंथां जोङो नाखौलाइ आं जोबोद मोननो रोङो आं नोंथां नोंथांङालाय रोंङोना रोङा?
आंबो गुरनोलाय मोजां मोनो आरो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय बेबायदिनो बेलावफोर थायोना लेवारफोर बिदिखौ बिराद गियो आरोना जिबौफोर लेवारफोर
बिदिनो बायो आंबो
उम नोंथाङाबो माबाफोर सोंनाव दंबा सोंनो हागोन एफा एनैखौ
ओम सोंनायाथ' आंनाव बांद्राय गैया नोंथांमोननि न'आव जोबोद बिबारफोर दं नामा?
बिदिनो एफा एनै दं आरो दाउस्रि आइथिंफोर ओमफाय ज' बा रस फुल दङ ओमफ्राय बिदिनो बायदि बायदि दं आरो नोंथांमोननाव लाय मा मा जातनि फुल दं
जोंहाबो ओ बांद्राय जोंहाबो गैया ओ जोंहा अशक दं ओमफ्राय सामब्राम दं सामब्राम बिबार दं ओमफाय गलाब बिबार दङ ओमफाय एल'भेरा दङ बिदिनो पाटगाजा बिबार दंना
उम उम
बिदि
ओम
बांद्रायबो गायनाय जायाखै बेफोरखौ
औ नोंथांमोनालाय जुनारफोर फिसिगोन ना फिया
फियो नोंथां न'आवलाय ओ बोरमा मोसौ दाउ
उम
फियो आरो ना नोंथां
औ
नोंथांमोनालाय
जोंनाबो बिदिनो अमा हांसो दाउआनोसै
औ
उम
बोथोरा दामादि नोंथां नोंसिनिथिं
बोथोराथ' थान्दायानो नोंथां बारालाय गैया होमबाबो जोबोद मोजां मोनदों आरो थान्दानो
औ
नोंसिनिखैलाय
जोंथिंबो बिदिनो गेजेरावनो दङ
औ। दिनैनि थाखाय जाथ'सिगोन ना नोंथां औ उम